औ नोंथां।
औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ दायो जोङो ओ बर'नि दोरोङारि दामग्रा देरानि सायाव सावरायनि।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बरनि दोरोङारि दामग्रा देग्रा होनोब्लाथ जोङो बयबो मिथिखायो बरफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो गाव गावनि हारिमु खौ लाखिनो थाखाय बा माब्लाबा ओ रंजा बाजा खालामनो थाखाय बिथांमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो गाव गावनो सोरजिनानै माखासे दामग्रा देग्रा सोरजिनाय लाबोदों। जेरै सेरजा सिफुं जथा थरखा गंगोना बे बेफोरबायदिखौ ओ आबै आबौमोनहा बा बरनि गोदोनि
बि बिथां बिथांमोनहा माने बेफोर दाम्रा देग्राखौ गावनो गाव गावनो सोरजिनानै लाबोदों। जाय दामग्रा देग्राया बेसेबांबा जौगा थाखोनि जायखौ जोङो सा सानबाबो सानसनो हाया। बै समनि आबै आबौमोना बेखौ माबायदि सोरजिनानै लाबोग खो जोङो सोमोनाङो थारैनो गोदोनि जि आबै आबौमोन बरनि बिथांमोना गोबां जौगा थाखोनि साननो हानो गोरों सोदोमस्रि गोनां होननानै जों साननांगोन मानोना बेबायदि दामग्रा देग्रा सोरजिनानै जोंनो इयुन जोलैफोरनो होलांनो हानाया थारैनो गोग्गाथाव जाय सेरजा सिफुं जथा गंगोना खाम बेनि देंखोजों ओंखार बेजों बेखौ दामनानै बा बिनिफ्राय ओंखारनाय देंखोआ बेसेबांदि खोनासंथाव गोसोखौ बोनो हाथाव जायखौ जोङो सोमोनाङो। बे ए सिफुं सेरजा खाम जथा थरखा बेफोरजोंनो बर'फ्रा गाव गाव गावनि जि देंखो बेखौ सोरजि सोरजिबोदों आरो गोबां मेथाइफोर खन्नायावबो बे दामजुजोंनो दामनानै बर' फोरा रंजाबोदों। आरो रंजाबोगासिनो दङ आरो रंजालांगोन जेरै बागुरुम्बा मोसानायखौबो बे खाम सु फुं सेरजा बेजोंनो दामनानै मोसायो बा सथ्रलि ए साहा गोलाव बोनाय गान्द'ला बोननाय । बेफोरबायदि जेसेबां बर'नि धोरोम आरि मोसानाय दङ बेफोर मोसानायखौ ओ बर'फोरा बे देंख दामजुजोंनो दामनानै देंखो होनानै मोसाबोदों बा रंजाबोदों। जेरै बैसागु मोसानाय बा बैसागु मेथाइ बेखौबो बे खाम सिफुं सेरजा दामजुजोंनो दामनानै देंखो होनानै बेसेबांबा खोनासंथाव औ दामो बा देंख खौ रिंखांहोयो बे खाम सिफुं सोजाखौ दामनानैनो। थारैनो बेफोरो ओ जोबोद सोमोनांथाव आरो गोसोखौ बोनो हायो बे दामजुनिफ्राय ओंखारनाय मोनफ्रोमबो देंखोआ आरो जेसेबां नों मेथाइ खना मानो जेसेबांखि नोङो मेथाइ खना बा बानाया मानो बे दामजुजोंनो जोङो दामनानै देंखो रिेंखां होनो हायो बेयो जोबोद मोजां बैसागु मेथाइयानो होन बा गोदान मेथाइयानो होन बा खुगा मेथाइयानो होन जेसेबांखि मेथाइ खना मानो जोङो बे खाम सि फुंसे सेरजा जथाजोंनो जोङो दामनानै देंखो रिंखां होनो हागोन आरो आरो जोंनि बे बर'नि दोरोङारि दामजु जेरै सेरजाया ओ थां दाखालि आइ जि आइ टेक मोनबाय ओ जथायाबो मोनबाय थारैनो बियो जोंनि नि थाखाय गोग्गाथाव रादाब। दा जों जोङो खाम सिफुं सेरजा जथाखौ माब्रै दामनो दामनो रों रोंगोन बेनि फारसे साननाया गोनां मानोना आथिखालनि बे लाइमोनफोरा बेफोर दामजुफोरखौ बांसिनानो दामनो रोंबांलिया। बिनिखायनो जायफोरा बे खाम सि सिफुं सेरजा जथा बेखौ दामनो रोंगौ बिथांमोननिफ्राय जोङो बा आथिखालनि लाइमोनफोरा बेखौ माब्रै दामो सोलोंनानै लानो लाथारनांगोन। बा बिसोरजों थाफाजाबनानै सेरजाखौ माब्रै दामो सिफुंखौ माब्रै दामो जथाखौ बोरै दामो खामखौ बोरै दामो। बेफोरनि बागै जोङो सोलोंनानै लानांगोन आरो लोगोसे आथिखालाव ओ नुनो मोनोखि खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ मा ब्रै दामो बिनि थाखाय फरायसालि गायसनबाय। बेखौ फोरोंनो थाखाय बेनिखायनो जोंनि लाइमोनफोरा बे खाम सिफुं जथा सेरजा दामनो फोरोंनाय फरायसालियाव हाबफैनांगौ। आरो बे बर'नि दोरोङारि जि खाम जथा सिफुं सेरजा बे दामनाय खौ सोलोंनानै लानांगौ आरो बर' हारिमुखौ जौगाहोनांगौ आरो जोंनि जि खाम सि फुं सेरजा जथा बेखौ अराय समनि थाखाय फोसांनानै लानायाव लाइमोनफोरा बाहागो लाथारनांगौ। नङाब्ला आथिखाल लाइमोनफोरा बा आथिखालनि ओइ बर' इयुन जोलैफोरा बे खाम सिफुं सिजा जथाखौ दामनो सोलोङाब्ला बा दामाब्ला जोंनि बे जि समायना हारिमु बा दामजु बेफोरो सानसे गोमालांगोन बा गुब गुबुना बेफोर दामजुफोरखौ जोंनिफ्राय सोननानै लांगोन बिनिखायनो आथिखालनि इ साफ्रोम बर' लाइमोनफोरानो बा बर'फोरानो बे सेरजा फुं जथाखौ फोथांना लाखिनो थाखाय ओ नाजाथाबनांगोन आरो बे दामजुफोरखौ दामबाय थानांगोन आरो बे दामजुफोरखौ जोङो रोङाबा दामनो सोलोंथारनांगोन नङाब्ला जोङो उनावहाय बे दामजुफोरखौ जोंनिल' होननानै दामनो रोङालासे थायोबा बे जोंनि थाखाय लाजिथाव जागोन जायखौ जों जोंनो आबै आबौमोनना होलांदों जाय दामजुफ्रा बेसेबांबा जौगा थाखोनि बे दामजुफोरखौ जोङो दामनो सो सोलोंनानै बेखौ इयुन सिम बा गोबाव समसिम फोथांना लाखिनाया बा बेजों देंखो रिं सार हो-होनांगौआ जोंनि साब फोम बर' लाइमोनफोरनिनो बिबान नोंथांमोनसिम बेबायद दि सेरजा सिफुं जथा दामजु दामजुु दामजुखौ माबायदि बाहायो बा बिनि बागै नोंथाङा मा फोरमायनो सानो?
औ आङो बेबायदिनो बर'नि दोरोङारि दामजु होनबाथाय बेफोरखौनो बुङो नङासि नोंथां जेरै सेरजा जथा खाम सिफुं गंगोना बेफोर बेफोरो अखे बेफोर दामजु फोरखौ जोङो बेबायदिनो बैसागु मोसानाय खेराइ फोरबो बायदिफोराव बाहायनाय नुनो मोनो।
औ
बेफोर खामनि खामनि गोमनाय सिफुंनि रिंनायजों ओ जोंनि बर' गामिखौबो जों ओ बांसिनै समायसारनाय ओ मोनो समायसारनाय नुनो मोनो जेब्ला बैसागु फोरबोआव जोङो जेबो ओ मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट बाहाया लायबासिनो बेबादिनो दोरोङारि गावबा गावनि जोंनि बर' हारिनि गुबै दोरोङारि दामजुजों जुदि जों जोंनि फोरबोफोरखौ ओ फालियोबाथाय जोंनि ओ बर' गामिखौ बेसेबांबा समायसारनाय नुनो मोनो बेबादिनो ओ नो थाङा बुंदोंमोन नङासै ओ दामनाय देनाय जेरै बेफोरो सेरजा सिफुं खाम दामनायफोरखौ आथिखालनि जुगाव माने एसे ओ खम नुलांबाय ओ रोंनायफोराबो एसे खम जालांबाय नाथ थाय दा ओ फरायसालि गायसननाय सोलों सालि गायसननायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बेफोर फरायसालिया माने गायसनदोंब्लाबो एसे खम माने एसे उम गामि खाथ खाथि खालाफोराव थासिनबा थाय गामिफोराव थाबा थाय बांसिन मोजां जायो माने ओ गामिनि ओ जा जायफोर गोरों आबै आबौमोन दं बिसोरबो ओ जुदि गावबा गावनि सम बेसेन गोसा समखौ एसेबाबो दिहुनन्नानै ओ जाखांफुनाय लाइमोनफोरनो फोरोङोब्लाथाय बा बिसोरबो गोसो होनानै जुदि ओ फोरो-फोरोंजायो अ रोंलांसिनगोन ओ जों लाइमोनफोरा ओ बेफोर दोरोङारि दामनाय दुनायफोरखौ जोङो ओ लाखिलांनो नाजानांगौ।
औ।
ओ ओ बेबायदिनो ओमफाय जों खेराइ फोरबोआव बो ओ दामनाय बर'नि बेफोर सिफुं खाम ओ बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो जेराव ओ बेसेबांबा समायना ओ जों रिंसारनाय मोनो।
औ।
नंगौ नोंथां दा आथिखालाव जोङो बे खाम, सिफुं, सेरजा ज था दामनानैबो जोङो गाव खौ मुंदांखा खालामनायजों लोगोसे बा जोंनि जि दामजु बे दामजु जु बा हारिमुखौ लाखिनायजों लोगोसे। दे जोङो रां खावरिबो आरजिनो हायो खाम, सिफुं सेरजादो। दामनानै आथिखालाव बे खाम सि सिफुं, सेरजा, जथा दामग्रा माने हाबाफोरावबो बिनि देंखो खोनासं लिंहरो बेमपाथि बायदिनो। माने ओ बर'नि हारिमुखौ बा बर'नि दामजुखौ लाखिनायजों लोगोसे बियो जायफ्रा रोङो खाम सिफुं सेरजा दामनो। बिथांमोना रा- रांबो। आरजिनो हागोन। रांखावरिबो आरजिनो हागोन आरो खाम सिफुं जथानि जि देंखो। बे रिंखाङोब्ला बयनिबो बर' सुबुंफोरनि। गोसोआनो माने रंजाखाङो आरो बैसागुफोराव। खामनि गोमनाय बा सिफुंनि रिंनाय खोनायोब्लानो बयबो रं जानो मोसानो गोसो जायो बेफोरबायदि जि उम। उम मोजां देंखो। बे देंखोखौ जोङो बोहै होबाय थानांगौब्ला जोंनि साफ्रोमबो इयुन जोलैफोरा बेफोरखौ फोथांना लाखिनो नाजानांगोन। आरो बेखौ सोलोंनानैनो जोङो। गावनि जिउखौ दैदेननो नाजा नांगोन सिफुं मोजां दामगिरि जानानै सेजा मोजां। दामगिरि जानानै जोङो ओ गावखौ सिनायथिहोनायजों लोगोसे जोङो रांखावरिबो आरजिनो हागोन। बा सेरजा दान दाम। नाय फोरोंगिरि जानोबो जोङो न'खरखौ खुंनो। हागोन नोंथाङा बिनि। बागै मा बुंनो सानो?
ओ बेयो जोबोद मोजां खोथा ओ। जोंनि जुदि जों गावबा गावनि गावबा गावनो जुदि। दोरोङारि रोङाब्ला बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ सोलोंनाया गोनांथार मा सिफुं सुनो बायदियाव नों मोननो हायो समाजाव बर'नि। हारिमु हेलौ। औ। खोनादो दे नोंथां।
औ खोनादों खोनादों।
औ जोंनि रायलायनांगौ समाबो बेखिनियावनो जोब्बाय नोंथां।
अ। अ दे बिदिब्ला।
औ गोजोनथों।